हेल' हेल' खोनादोंना? अ
अ मा नामलाय नोंना।
मा?
मा। नोंनि मुङा मामोन लायो।
आंनि मुङा इदिनो जानकि।
आतसा। मानि बागै
ओ जोङो न'खर सामलायनायाव इदिनो हौवाफोरनि बिफाव लानायखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा।
उम बहुत गोरा जादों माथो बैसागो मागो लानोसै नामा हेल'। जायो। आतसा होमबा बैसागो बैसागोनि बागै एसे बुंदो नोङो।
बैसागु होनबाथ' बयबो मिन्थिखायो बर'नि ओ बयनिबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो होननानै ओ आंनि रायलायनायखौ इक' खोनादों।
नोङो आङो
आं खोनाफिनदोंमोन।
अ।
ओं।
बैसागु होनबाथ' बयनिख्रुबो ओ देरसिन बर'फोरनि रंजाथाय फोरबो ओं बेवहाय जोङो ओ गिबियावनो मोसौ बैसागु खुंग्रोनाय जायो बिनि उनावसो मानसि दुमसिनि ओ सिगांहाय खोनानो मोनदों। बे ओ बैसागु बोथोरखौ सातदिन गाहाम खुंनाय जायोमोन ओ सैमा दाउ फुलिखै नाथाय आथिखालाव मोसौ आरो मानसिफोरखौल' मिथियो माने नुयो। औ । ओ नोंथां मिथिगौ माबायदि मोसायो आरो बैसागुखौ मा फालि एसे खोन्थानो हागोन नामा। हेल'। नोंना खोनादोंना ओ खोनां दों हेल'। एसे बुंनायसाय नोंसोरथिं मादि रंजायो बेसां मादि थाबायो मनि खोनायाखै नामा नों आं खोनादों अ। माने जिनथ' जोंनाथ' जोंनिथिंबोथ' बैसागुखौ जेरैहाय जों बर'फोरा जेरै खुङो बिदिनो खुङो। ओमफ्राय आरो जोङो बैसागोखौ बिदिनो फार्स फार्स्ट गत हिसाब माने फार्स्ट बैसागोनि से दाननि सिगाङै। जोङो मोसौ बैसागो जायो आरो ना बेहाय जों मोसौखौ बिदिनो थुखैनानै बा थुखैयो फुङावनो फुङाव थुख बिनानै आरो जोङो मा होनो बिदिनो दिग्लि दि बिलाइ बायदिनो फान्थाव ओ फान्थाव, हालदै बिदिनो मायदि मायदि मैगं होननानै मोने माला सुनानै जों बिदिनो मोसौनोबो होयो आरो मोसौनाव बिदिनो जोङो हांगार साराय हा साराय खान्थाफोरनि हांगार आरो बिदिनो जों मोसौनो गाब फोननानै बेखौ खौ जोङो फुङाव फु थुखैयो आरो ना मोसौखौ। खैलाङो बिदिनो देग्लिथि बिलायसो जों मोसौखौ बुयै बुयै बिदिनो दैमायाव थुखैलाङो ओमफ्राय आरो बिनि अखानायहायहाय जोङो बैसागोनि जोङो सेथि बैसागो दान हिसाबै बैसागोनि सेथि सान हिसाबै जोङो एक्सुेलि जोङो जोंनिथिंजाय बाथौफोर खुलुमो बाथौफोरखौ बुङो जेरै जोङो उन्दैखौ उन्दैफोरा गेदेरखौ मान होयो आरो जोंनिसाय सोरबा सोरबा नखरफोराव बाथौफोर दङ आरोना बिदिनो फुजा होयो गामियावबो फुजा होयो ओमफ्राय बिदिनो बिनि अखानायाहैबाय जोङो सोरबा सोरबाफोर ओ आलासिफोर जानो थाङो आरोहाय बिनि नेक्स्ट अखानायै जोङो मोसायो आरोना जों बैसागोनि बैसागु मोसायो खोनायाखै?
हेल' औ बिदिनो जोंहा थाङो मोसानो ओमफ्राय खाम सिफुं लानानै जों मोसानो ज' ज' गामिनि सेंग्रा सिख्ला बेनि अनगायैबो बोराय बुरैबो थाङो मोसानोनो ज' ज' थांनो आरोङा गामियाव मोसानो जायो बेनि ओमफ्राय जों बिदिनो माइरं माइरंफोर खांयो आरोना। ओमफ्राय नोंनो बुंलाय़नो इसे
जोंनि जोंबो बिदिनो उम। गिबि बोसोर गिबि बैसागुआव जोङो बेलासियाव फुङावहाय मोसौ थुखैबाय बेलासियाव जोङो गोखा गोखै मैगं खानानै जानायबो जायो एकस' एकथा मैगंफोर गोखा गोखै मैगं होननाय जायो बेखौ ओ जोंनिथिंजाय अमा बेदर जों ओमफाय दाव दोलोजों ज संनानै जानाय जायो ओ मैगंआ माखौ मोनो बेखौनो जायो आरो जेरै लाफा सायखं फुंखा थाराय ओ बिदिनो ओ हाग्रा बंग्रायाव- बुथुमनानै मोननाय मैगं- फोर खिफि बेन्दों, सिब्रु, मानिमुनि, ओ खानसिंसा बायदि मैगंफोरखौ ओ ज खालामनानै संनाय जायो आरो जाहाथे ओ बेमार आजारनिफ्राय बारगथों होननानै बेफोरखौ साननानै माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना जाबोगासिनो दं आरो ओमफ्राय आथिखालावबो जोंङो जानायखौ नुयो नाथाय ओ बेलेग गुबुन गुबुन जायगाथि जों गोमालांनो हमनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो औ निफ्राय उन्दैया गेदेरख खौ मान लानाय बिदिनो जों गामियाव ओ गोदोहाय ज' मोसायोमोन खोमा माने सेंग्रा सिख्ला गथ' बोराइ बुरि नाथाय जोंङो आथिखालाव दायो सेंग्रा सिख्ला आलादा रंजानाय जायो ओमफ्राय बोराय बुरि बिहामज जो ज ईसोर मोसानाय जायो गथफ्रा आलदा मोसानाय जायो आरो बिदिनो ओमफाय
बोराय बुरैफोरा एक्सट्रा मोसायो गामिनिफोरा जनो खनसे मायफिननो थिनबा सिख्लाफोराबो इदिनो बेलेगै साथिया मोसायो आरोना एकस्वेलि‌ जोंनाव बांसिन बिदिनो दानि सुंथा दान दान टाइमाव आथिखालाव माने बिदिनो जों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिदिनो जों बारा खाम सफुनानै मोसानायखौ नुनो मोनासै आरो ना दा जों बेयो मा बाक्स लानानै मोसानाय बिदिनो देख दानिया मोसानाय बांसिन नुनो मोनो। बेलेग गामि गामिफोराव खिन्तु मोसाहोयो‌ सिख्लाफोरा बिदिनो खाम सिफुं लानानै मोसायो किन्तु जोंनि गामियावबो एसे माबा जाना दं आरो एसे बिदिनो गाज्रि जाना दं आरो बे बारहावाया।
उम जोंनिथिंजाय
उम दे बुंलाय।
थिंयै दाबो लानाय जायो खामबो ओ खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै मोसानाय जायो मानोना जोंना बे गैयाबानो ओ मोसानो होआ आरोना माखासे ओ जोंनि समाजाव थानाय सुबुंफ्रानो आरो जोंबो मोसा हाया आरोना बे गैयाबाथाय दा माने मोजां नाङा माने मोसानो इनिफ्राय जोंना गोदो उम बैसागु मागिनाय समावहाय दावउदैफोरबो हरनाय जायोमोन आरोना नाथाय आथिखालाव दावदै हरनाय ओ हारिमुखौ जों गोमालांनाय नुनो मोनो दोआरो
दावदैखौ मानो हरो एसे खोथा जागोन नामाथाय जोंनिथिं दावदै हरनायखौ आं नुफेराखै दै।
जोंनिथिं गोदो दावदैबो हरोमोन ओमफफ्राय आथिखालाव हरा आंबो मिथिया मानो हरो खोनानोसोम मोनदों आरोना आंङो
ओ ओमफ्राय जों बिदिनो बैसागाव मा-माइरंफोरखो ज' बुथुनानै फाननो आरोना जोङो फाननानै बिदिनो जोङो बैसागोनिबा बैसागोनि स्नि दिनाव नङाबा बैसागोनि एसे बारनानैबाबो जों खाना जायो आरोहायनो ज' जादोंमोन सेंग्रा सिख्ला ज'नो खाना ए जेनेबा हाजों आरो बहुत इनिफायनो गुबुन गुबुन मैगंफोरबो जायो जोङो मालाबा मालाबा। जेनेबा मैगंफोरनि एभेलेबेल थाबाथाय। बिदिनो मेगं जायो।
उ खानाखौ बोरै जायो खोन्थादो दे फार्स्टनिफ्राय स्टार्टिं
सारि एक्सुयेलि जों माइरंखो फानबाय बिदिनो खाना जानायनि सिगां रायलायग्रोयो मा बेदर जागोन अमा जागोन ना दाउ जागोन ना ब्रयलार जागोन बेनि उनावहाय बाय बिदिनो जों बेदरबो लायनाबाय बिनो खालामबाय थायो जोंनाव मा खाना जानायाव गामियाव थालिर फस्ला ओंख्रि जानाय आरो ना थालिर फस्ला राजाजा जानाय उन्दैखौबो लाखायोाजा ओखानाय हिसाबै बिदिनो जोङो सिख्लाफोराबो खावसे सिख्लाफोरा बिदिनो मेगं हायो ओमफ्राय इदिनो जों सेंग्राफोरा थालिरफोरखौ दाननानै होफैबाय आरो ना होफैनानै बिदिनो जों बेदर लायबाय बेदर लायनानै जों एसे बेदरफोरखौ एसे मोजां खालामबाय दानबाय माबाय बिदिनो थालिर फस्लाफोरखौ सिख्लाफोर हाबाय बिदिनो ज'नो उनाव हायदो गासिबो जाखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो संबाय संनाया संनाय संनाय संनानै जों एक्सुयेलि बांसिन खानलाफोरखौ एसे मोनासे मोनासो जायो आरोना माने जाहाथे गासैबो ज'नो माबाम गासैबो ज' थालायनानै जानो हायो। बिदिनो ज' जानानै जोंनि उनावहाय नखरसे ज'नो स्राय न' गंसे मोसांफिनोबो गासैबो ज' मोसायो बिनि जों मोसानायावबो एसे मोजां मोनो आरो एसे। दे नों बुंलायदो एसे। मोसौ थुखैनायाव देनों
जोंनिथिं थिंजायबो इदिनो ओ मोसा थांनानै खाना जानाय जायो आरोना ओमफ्राय बे खाना जानायनि सिगां जोंना माने गामियाव ओ गेलेनो फोरबो होयो जायखौ गामियावनो एसे बहागि मेला फिसा खुंनाय जायो आरो बेयाव औ गथ'फोरनि गेलेनाय, बोराय बुरैनि गेलेनाय, सेंग्रा सिख्लानि गेलेनाय बिदिनो होयो आरो बिदिनो खारनाय, दै बोरि गेलेनाय थालिराव ओरै थाव फुननानै गाखोबाय थानाय इदिनो ओमफ्राय दाउ होसोनाय। ओइ जे बल बिदिबो गेलेनाय बादायलायनाय होयो आरोना जोंना गामियाव ओ खाना जायैनि सिगां ओमफाय जेब जे दिनखालि खाना जागोन आरो ना ओदिनखालि जाय जाय देरहादोंमोन माने बिसिनो प्राइज होनाय जायो आरो साबुन बिदिनो थावफोरसो होनाय जायो आरो ना बेनिफ्राय मोसानाय बादायलायनायबो जायो ओरैनो फिसाहैबाबो बोसोराव खनसे इदि, ओ गेलेनाय आयदाखौबो सोफाना लानाय जायो जोंना आथिखाल मुगायाव रंजानायजों लोगोसे
औ औ थिगानो बिदि खालाम